हेल'। मा खालामदों।
दं ओरैनो नोंथां।
ओंखाम जाबायना नोंथां।
जानायालाय जाथ'वाखैमोनलै नोंथां।
अ रात। जोंहाबो जाथ'वाखै संथ'वाखैनो जोंहा जोंहा थाब जाया आरोना बिदिनो। दसथासोआवसो जानाय जायो। औ औ नंगौ। ओमफ्राय खबरफोरा मोजां ना।
खबरालाय मोजाङानो नोंथां।
अ।
नोंथांनालाय।
आंनाबो मोजाङानो मोजाङालाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माइ गायना जोब्बाय नामा।
माइ गायनायाथ' जोबथ'वाखै नोंथां दा गायगासिनो दं।
अ गायगासिनो होनबा सानबेसे। लाबोगोन बायदि।
लानायाथ'। बिदिनो सप्तासेसो लानो हागौ।
अ सप्तासेसो लानो हागौ नों।
औ सफ्तासेसो लानो हागौ नोंथां।
अ।
नोंथांमोना नोंथांमोनना गायबाय नामा।
औ जोंना मैयानो एसे गायजोबनाय जाबाय जोंना। बिदिनो साननै लाबाय आरो द। दाख्लोय खनसे गायबाय ओमफ्राय मैया सावरि गायनो ना एसे दोननानै ओमफ्राय मैया फोजोबबाय। अ।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नंगौ। बिदिनो हायाबो बानदाय बुरजा गैखाया नालाय ओंखायनोथ' मैयानो फोजोब्बाय आरो।
अ जोंना एसे गोबाङानो दं ओंखायनो। जोबाखै आरो ना हप्तासेसो लानो हागौ हारसिं मानसि गायनाय जाहैबाय।
औ। बिदिनो हा बुरजाबा थाब जायानो आरो। दा बायदि समाव माइ गायनोबो हाजिराफोरबो मोननो थाङा जानला मोनला। माने। गाव गावबागाव बिदिनो माइ गायनाय एसे बेस्थ' जायो।
औ ओमफाय फरायनायफोरा माबायदि जागासिनो।
फरायनायाथ मोजाङानो नोंथां नोंथां नोंथांनालाय।
आंनाबो दा मोजाङानो इदिनो एडमिसन जानानै दा क्लास जाथवाखै आरो जोंना। इदिनो नेगासिनो क्लासा माला जागोन।
अ नंगौ नामा नोंथां।
औ नंगौ।
ओमफायो बेरायथाराखै नामा नोंथाङालाय।
बेरायनायाथ बेरायाखै नोंथां बेरायनाय जाथवाखै आरोना माने
अ दा आरो ओं आरो दा अ
एसे माबा फोथाराव माइ गायनायफोराव एसे हेल्प होदों आरोना
अ आरो दा औ मावबाबो जायाथ आरो आरो दा माइ गायनायावबो जेरावबो थांनो सोलाबथनाय नङाना
औ नोंथां
अ
खामानिफोरा बिर जायोना नोंथां ओंखायनो
औ औ बिर जायोैथ आरो इदिनो माइ गायनाय बोथोर नालाय फोथारावनो सानसे गाहाम थानांगौ जायो
औ नोंथां
औ
नोंथांमोना बेसेबांसो बुरजा गायगोन बायदि?
जोंना देग्लाय इदिनो थिन बिगासो गायदों आरो बांद्राय बुरजा गैया इदिनो ओ हायाबो बांद्राय गैखाया नालाय ओंखायथ इदिनो खम गायदों आरो ओम माखासेखौ बारि बानायनानै दोनबाय नालाय ओंखायथ थिन बिघाल गायनाय जाबाय
इदिसो आरोना नोथां
औ नोंथांमोनहालाय बारिफोर बागानफोर बानायाखै नामा
बारिफोरालाय बानायदों बानायनाया दङ जि बिगासो दंखोमा दां गय बागाना
अ बिदिनो मोजां उन औ
ओमफाय नोंथांमोनहालाय बारियाव मा गाय मा मा गायदों?
गय बागान दं इदिनो खोदोमफोर गायफादेरदों आरो देनां बाथामफोर सोलिबायगोन नै ओमफायो इदिनो नारेंफोर बायदिसिना गायदों आरो ओ इदिनो गोबाव गोबाव समसिम जोरगा फिथाइ सामथायाइफोर ओम इदिनो मा होनो थाइजौ लिसु बायदिसिना गायदोंमोन आरो नोंथांमोनहालाय बारियावलाय मा मा गायदों?
जोंना बारियाव गय ओम बागान दं आ गय बागान गायदों आरो नारें निमु नारें दं आरो लिसु दं लेरखना लिथुखौ होनोमोनथाय बे दं ओमफ्राय बादाम गायदों आरोना। ओमफ्राय बिदिनो मैगं थाइगं गायनाय दं।
मोजां आरो गायखाबा बिदिनो मुलि होनाय बेलेग बिदिनो हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायबाथाय मुलि होनायसो मोनो नालाय बिदिनो न'आव गायखाबा मोजां आरो बिदिनो मोजां मोनजायो मुलि होयै। औ औ। आरो बारखोर बागान बानायनायाबो एसे खस्थ' जायोना एसे फोसाबनाय हाग्राफोर दानस्रांनाय बिदिनो मा साफा लाखिनांगौ जायो नालाय। नङाबा फिथाइ सामथायाइबो मोजां जाया ओंखाय थ' एसे खस्थ' लायो आरो।
नोंथां नोंथां
ओं।
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों। हेलौ।
औ नोंथां खोनादों बुंलाय।
ओ नोंथांना एसे नेटआ मोजां खोनायाखै
औ नेट प्रब्लेम जादों नामा नोंथां।
औ एसे नेट प्रब्लेम जादों औ दा खोनादों दे।
औ जोंना इदिनो एसे नेटआ प्रब्लेम होयोना गामि एरिया ना।
औ। गामि एरियायाव बिदिनो जायो नेटआबो नांस'हैया टावाराबो नांस'हैया जायो नालाय।
औ नोंथां। नोंथांना फरायनाया बेसेबांसो सहैखो बायदि।
ना देग्लाय बिए जाबाय आरो देग्लाय ना। सेकेन्ड इयार पास जानानै बिए आव आङो होबाय आरो। ओमफ्राय दा बिए खौनो फरायनो औ नोंगौ। बिए बिए जानायाव माला क्लास जागोन बेखौ नेनसै।
अ नोंथां। नों मा लाइनाव फरायनो सानदों?
आं एबार इक'न'मिक मेजराव फरायनो सानदों आरो।
औ मोजां मोजाङानो नोंथां मोजाङानो।
ओमफ्राय नोंथांनालाय?
आंना दा देग्लायसो सेकेणड इयार मोनदों आरोना नोंथां।
हो?
देग्लायसो ओइस एस औ सेकेण्ड इयार एगजाम
औ।
एगजाम होदोंमोन आरोना।
ओं।
गेजेरावनो दं बिदिनो फरायनायालाय।
हेलौ नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों।
हेलौ।
हेलौ हेलौ नोंथां नोंना एसे नेट प्रब्लेम फैदों नों
हेलौ।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
ओ नोंथाङा माइ गायनायनि एसे बागै खोन्थानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हानायालाय।
दे फोरमायलाय नोंथां।
माइ माइ गायनो थाखायथ' फार्स्टआव ट्रेक्टर एबा ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवो आरोना। बेनिफ्राय फार्स्टआव हाखौ खारायनाय होनो आरोना आफासनिखौ खारायनाय। लाग्रोबाय लाग्रोनायनि उनाव
लाग्रोनायनि उनाव बेखौ ह माने हाग्राफोरखौ हाग्राफोर दंबाथाय हाग्राफोरखौ फेसेवनो थाखाय थाखाय बिदिनो द दिनसो दोनबाय। द दिनसो दोननानै उनाव एवफिनसिगोन एवफिननानै खोथियाा फोनांगौबा फोसिगोन आरोना। नोंथां।
औ।
खोथियाफोर फोनांगौबा फोसिगोन ओमफाय फोखां-फोखांनानै खोथिया देरबाथाय आरो ट्रेक्टर बा मोसौजों एवनानै हाखौ फोमोनसिगोन।
औ।
फोमोनना फोनखां फोमोनखांनायनि उनाव खोथिया जेब्ला देरबाय
खोथियाखौ फुबाय फुनानै खोथियाखौ फुनानै नोंनिफ्राय बेखौ माबायाव बे ज नों एवनाय हा माबायाव मा होनो हा गोमोनाव
हा गोमोनाव औ।
हा गो मोनाव गायनो थाखाय माबायो आरो ना। बिराद खस्थ नोंथां माइ गायनायाबो।
औ। हेलौ।
हेलौ नोंथां।
हेलौ ओ नोंथाङा एसे नेट दा प्रब्लेम जाबायगासिनो आंना।
औ ने बिदिनो जायो नोंथां नेदा आंना।
औ। बिदिनो होनबा आबाद मावनायाव एसे गोबाव सम लायो आरो इदिनो थाब थाब सानसेयैनो फोजोबनो हानो नागिरा आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ बिदिनो आं बे औ।
जोबोद खस्थनि गेजेरजों गायनाय जायोना नोंथां।
औ खस्थ जायो आङो औ। ओहोम दे हबा नोंथां आं बेखौनो एसे खबर लानो होनना फन हरदोंमोन। अ दे खबर मोजां औ जागोन दे।